अ नोंथां
औ खोनादों दा नोंथां?
औ खोनादों ओमफ्रायो नोंथाङालाय मा खालामगासिनो?
आङो दा बार जागासिनो दङ जनानैहाय नोंथाङालाय मा खालामदों?
अ आंबो बिदिनो बाहेरायाव दसे माने बार जानो फैदों आरो नोंथां।
अ।
होमबा नोंथांनि खबरालाय माबोरै नोंथां?
आंनि खबरा दायो बरथमान थिगनानो दङ।
औ।
नोंथांनिखौबो खोन्थानो हागोन नामा?
औ आंहाबो माने गेजेरावनो दं आरोना नोंथां।
अ।
ओमफ्रायो नोंथांमोननिखिजाय बोथोरफोरालाय माबोरै?
जोंनि खैजाय बोथोराथ' बिराद गरम थानोनो हाया जोंना आरो उम एसे बांद्राय गामिद्रायबो नङा नालाय बेखायनो माने गर'मानो बारा जायो बारा बिफां लाइफांनि खमि बेनि
औ औ औ नोंथां।
नोंथांमोननिथिंजाय लाय?
जोंनिखिजायैबो माने बिराद माने दासान्दिथ' ओइ आगोल माने ओ साननैसोनि सिगां माने जोंनियावबो बिराद गरम जाग्रा जादोंमोन आरोना नोंथां। ओमफ्रायो दाहाय मान माने दिनै एसे दोमैलु दोमैलु थायबानो मोन आरो जेने बा इमानबो गरम माने गरमाथ' गरम खिन्थु बाराद्राय सानदुं मा इदि दुङाखैमोन आरो।
ओं।
गरमा लाय गरमानो ।
स' औ आं नोंथांजों औ नों नोंथांजों मोनसे टपिकनि बागैसो रायलायनो होननानैहाय
औ औ औ औ नोंथां औ औ हागोन।
स' जोङो माबानि बागै रायलायगोन जेरै दंफां औ औवाया जोंनि माने दैलि जिबनाव मा मा माने हे-हेफाजाब होयो मा मा खामानियाव बेनि बागै रायलायनो
औ औ औ हागोन नोंथां हागोन।
ओ ओ नोंथाङालाय नोंथाङाबो मिथिगौ ना जेरै औवाया मा मा खामानियाव हेफाजाब होयो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
होमबा आं नोंथांनो जेनेबा औवाया जोंनि माने‌ ओ एवाया जोंनो मा मा हेफाजाब होयो बा जों औवाखौ जेनेबा औवाखौ जेनेबा जोङो माबोरै मा मा जोंनि ओरै खामानिआव‌ बाहायनो बा जोङो माबोरै जेनेबा औवाजों जों जों मा मा जेनेबा ओरै बेलेग बेलेग खामानियाव जों औवाखौ बाहायनाय जाया होनबा नोंथां? होमबा आङो नोंथांनि फोरमायना होनोसै जों औवाजों मा मा खालामनाय जायो बा औवानि थाखाय जों मा मा मोनो नाय जायो आं नोंथांनो एसे गुसुं एसे मोजाङैनो आं थांनो फोरमायना होनोसै होमबा आङो गिबियावनो आङो बुंसै ओ जेनेबा औवा औ औ-औ औ होमबा आङो गिबियावनो बुंनोसै थां जेनेबा जोंनाथ' औवाया आजिखालि जोंना बयबो बा न'नि बारि थाया होम्बा नोंथां
औ थायो नोंथां औ खोनादों नोंथां
औ आं बुंदोंखि औवायाथ' जोंना ओ बयनिबो गामियाव एबा बयनिबो न'नि बारियाव जोंहा औवाया थाखायो होम्बा
औ थायो नोंथां
ओमफ्रायो जोंहा जेनेबा बा औवाखौ औवा‌ बुंङोबा जोंहा मा जेनेबा औवानिजों औवाजों जोङो मेरला रोखोमनि जेनेबा बुस्थुफोर जोङो बानायनो हायो नङा होम्बा नोंथां औ जेरै-जेरै-आं बुंनोसै जोंहा बिसिना आवगोलनि जोंनि आव जोंनि ओ आवगोल आबै-आबौमोननि टाइमाव जोंहा बिसिनाया जोंहा औवानि बानायोमोन आरो जों आलनाफोर ग' स्लि दोननायफोराबो जोंहा औवानि बानायनाय जायोमोन नङा होमबा नोंथां? आरो जोंना दा खायफा जोंना दाबो जोंना न'फोरा सोरनाबा सोरनाबा जोंहा औवाजों सो लुनाय जायो । आरो औ आरो जोंहा जेनेबा जोङो
ओ हासिब बानायनो हासिब जों औवाखौ फिसा-फिसा माबानानै जों हासिब बानायनो हायो नङा होम्बा नोंथां?
औ हायो नोंथां हायो।
बेनि सायाव जोंहा दाथ' जोंहा माइ गायनायनि सम नङा होम्बा नोंथां? ओरै जेनेबा दा ओ माइ गायनो थाखाय ओमफ्राय जोंहा माइखौ जोङो डाइरेक्ट गायनो होनबानो गायनो हाया ना
औ हाया
औ, ओंखायनो दा जोङो जेनेबा खोथियाखौ जोङो मोजाङैनो लाखिनो थाखाय बा मोसौ बा बोरमानि गोजानाव दोननो थाखाय जोङो बे ओ खोथियिखौ जोङो औवाजोंसो जों बेरा होनांगोन। खोनादोंना नोंथाङा?
औ औ
औ औ बेनि उनाव आरो जोङो जेनेबा ओरै जोंनि न'फोरखौबो बा जोंनि बारिखौ जोङो औवाजोंनो जोङो ओरै ओ हेबनानै दोननाय जायो बा एबा जोङो ओरै जोङो जोंनि मेगं-थाइगं जोंना मैगं-थाइ गङावबो जोंना ओ सोरबाफोर जोंना मानलायनाय थायो स' बेयाव जोङो बे औवाजोंनो जेनेबा औवानि औवाखौनो जोङो माने बे मैगं थाइगंखौ जों बे औवाखौ होनानैनो मान बायनो होनाय जायो जेनेबा जों ओरै लाव-लाव जा हेल्प लानाय जायो आरोना जोंहा। आरो जोङो जेनेबा औवाखौ ओ ओरै जि लामनो थाखाय जोंहा औवानि दान्दा बानायनाय। जायो नङा होमबा नोंथां? जेनेबा जि लामानो थाखाय औ औ आरो बिनि उनाव जोंहा जेनेबा ओरै जों गोजौनि बुस्थु बा गोजौआव थानाय बुस्थु जेरै जेनेबा जोंना गय जा ओरै जोंहा। फाथै। जा। ओ इफोरखौ हाननो थाखाय जोंहा दान्दाखौबो। जोङो जेनेबा बाहायनाय जायो नङा होमबा?
औ जायो जायो। थां जायो।
औ खोनादों नोंथां।
जोङो जेखाइ आरो खबाइ ओ जोङो जेखाइ आरो खबाइखौ जोङो ना गुरनो थाखाय आजिखालि बाहायनाय जायो नङा होमबा ना हमनो थाखाय दैमायाव। आरो जेरै जाहा दा
औ नोंगौ नों
औ आरो ओरै आङो होननो सानदों जेनेबा जोङो बिबार। गाय जोङो मायबाफोर बुस जेनेबा जोङो मैगं थाइगं फोदोंबाबो जेनेबा जों बेफोरखौ मोसौ बा दाउनि बा अमा ओ बोरमानिफ्राय जों गोजानाव लाखिनो थाखाय जों बेरा दुमनाय होनाय। जायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
औ आरो। आङो दा नों माने अमा बा ओरै मोसौ बा ओरै मा होनो ओ दाउफोरनि खोथा होननानै आं मोनसे औवानि लोगो ओ औवानि औवाजों जेनेबा जोङो ओरै दाउनि थाखाय गन्द्रा। आरो आरो ओरै मोसौनि थाखाय गन्द्रा अमानि थाखाय गन्द्रा। आरो बोरमानि थाखाय गन्द्रा जोङो बे औवाजोंनो जोङो बेफोरनि था था थास ओरै थानो थाखाय जोङो बिसोरनो न' लुनानै होनाय जायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ जायो नोंथां जायो।
औ आरो ओरै जेनेबा जों बोरमानि हम बा जों अम अ बोरमानि बा जोङो अमानि बा जों मोसौनि ओरै खुन्थिखौबो जोङो औवाजोंसो बानायनाय जायो नङा होमबा नोंथां
ओ ओ औ जायो नोंथां जायो
आरो जोंहा जेने आरो नोंथाङा एसे ओ जेनेबा आङो नोंथांआ माने सोंनिसै जोङो जेनेबा ओरै बिबार-बिबार गायबाबो जेनेबा जोङो जेनेबा आं नोंथांनाव सोंनिसै जेनेबा जों औवाजों जोंना जाग्रा जा औवा मेवाइ होननाय बुस्थुखौ जों जायो नालाय
औ जायो
होमबा नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनोना होनो होनो हागोन नामा जेनेबा जों औवा मेवाइखौ मा मा जेनेबा मा माजों जायोबा मा माजों संनानै जायो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां मानो हाया जानो ओ जोङो औवा मेवाखौ जोङो अन्लाजों जानाय जायो जोङो बर'फोरा माने बांसिन जोंनि ओ आदब खायदाखौ जोङो बुङोब्ला जानायफोरखौ बुङोब्ला जोङो ओ मेवाइजों अनला जायो मेवाइ दाउ मेवाइजों आरो बे बे मेवाइ फिसेवनाय मेवाइजों जोंङो अमाबो संनानै जानो हायो। माने बहुत बेफोरनो जों जानो हायो आरो
औ होमबा आं नोंथांनाव मोन ने आं नोंथांनो मोनसे दा औवानि खोथा होनदों नालाय आं मोनसे माने खोथा गोसोखांदोंमोन आरोना नोंथां। खोनादोंना नोंथां औ जेनेबा जोंङो दा औ-औवा औ जेनेबा जों दा औवा जों आथ' जोङो लेखाफोरबो बा हायो नङा होमबा नोंथां?
औ हायो नों थां हायो।
जेनेआ दा जोङो औव जों ओ जेनेबा जों दा लेखा बा-बा-बा जोङो पेपा बा जोंङो पेप बायना हाबा आय
औ औ अ
ओ ओ लाइ निउस पेपारफोर बानायनो हाबाय आरो जोङो जेनेबा ओर ओरै टेबोलफोरजों फरायनो थाखाय एबा लेखा दोननो थाखाय टेबोल बानायनो हाबाय बा जोङो बिसिनायाव जेबा जोंहा थाम्फै हबिन्थाजोंबो मुस्रि ओ मुसि खानो थाखाय जों ओरै खखन बो बायनो हानाय नंङा होमबा होमबा
औ नोंथां औ।
औ ओनि उनाव ओ जेनेबा आंङो जाय नोंथांनाव सोंनाय बे जेनेबा औवा मेवाइ खौ जेनेबा जोङो ओरै औवा माबायखौथ' जोंङो आसारबो बायनो हायो नालाय नोंथांखौ मिथियोना मिथि
औ मिथिगौ नाथाय बेखौ माबाय दि बनायो बेखौ आंङो मिथिनाय न जायाखै आरो ना माने बे आसचारखौबा मिथिगौ बनायो होनना नेयारोम मोनजाफेरबायबो आरो।
होमबा आं बिदिब्ला नोंथांनो एसे खोथाना होनिसै फोरमायना होनि जेनेबा जों माबोरै आसार औ औ बा बिदिबा जोंङो ओ गिबियावनो जोङो औवा मेवाइखौ जों दाननानै लानांगौ आरोना। बिनि उनाव जों बेखौ औवा मेवाइखौ जों साफ साफा खालामनानै बा एबा सुनानै जोङो मोनसे ओरै गामब्लायाव जोङो दैयाव मोजाङैनो सुनानै जोङो गामब्लायाव दोंनांगौ आरो बेखौ। बेनि उना व जोङो बेखौ जेनेबा नोंथांनो मा रोखोमनि जेनेबा गोदोर नांगौ ना फिसा नांगौ ना जेनेबा माबायदि नांगौ नोंथाङा माबायदि हानानै मोजां मोनो नोंथाङा? ओ ओरै अ मायावबा हाबानो जाबाय आरो। ओमफाय हाखांनायनि उनाव नोंथाङा जेनेबा औवा मेवाइ बा आसारखौ नोंथांनो फिसा नांगौ ना गोदोर नांगौ माबायदि समाननि बा माबायदि साइजनि बा माबायदि सेपनि नोंथांनो नांगौ नोंथाङा बिदि माने माने माबायदि नांगौ नोंथाङा जुदि फिसिनांगौबा नोंथाङा जेनेबा मोनसे गिलासजों ओरै थुफ्लेबानो जाबाय जुदि फिसा नांगौबा आरोना नोंथां। आरो नोंथां जुदि गो-गोदोर आरो नोंथांनो जुदि गोदोर नांगौबा होमबा नोंथाङा जेनेबा माबायदि सेपनि नांगौ बिदि नोंथाङा हानानै मोनसे बयामाव माने बेयाव हालदै बा हालदै नोंथाङा हालदै फोनाबो जागोन बा हालदै फोनबाबो जागोन हालदैखौ फोननानै नोंथाङा बयामाव सोनानै माने गोरानै मारिनानै दोननांगोन आरोना बेखौ। आरो आरो नोंथांना जुदि फिसा फिसा नांगौबा होमबा नोंथाङा गेलाजों ओरै थुफ्लेनो हागोन ओमफाय बे गेलाजों थुफ्लेखां ओमफाय बे औ मायावबा नोंथाङा ओरै बयाम मोनसेयाव सोनानै गोरा मारिनानै दोननांगोन आरो। ओमफायो ओ नोंथाङा बेयाव मास मोनसे बा सथा थामनि नोंथाङा बेखौ ओ ओ ओरै मेवाइखौ मेवाइ गोखैखो नोंथाङा ओरै बिराद बेराद माने मेवाइ जाखांबाथाय नोंथाङा बेफोरखौ माने लाइक अमाजोंबो जाजाबाय नोंथाङा बयलारजोंबो जाजाबाय नोंथाङा माने ओरै ओ जेनेबा औवा मेवाय ना बाबो जाजाबाय औवा मेवाय अमा बेदर जानायबाबो जाजाबाय नोंथाङा माने बेरेखे बेरेखेबाबो गासैबो माने नोंथाङा माजों जानो बिदिनो जानो हाबाय आरोना नोंथां
औ नोंथां औ
ओ दे बिदिब्ला जोंहा समाबो सबायना दोनथसै